गोजोन मोनाबिलि नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनलिनि गाहाम हामलनायखौ
अ नोंथां आङो नोंथांजों ओ दै गुबुंले जानाय आरो बेफोरनि सायाव सावरायनो आरो बेखौ होबथा नायनि राहा बेफोरनि सायाव सावरायनो आङो नोंनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दंना? अ दा नोंथाङा दै गुबुंनायनि सोमोन्दै एसे आंनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा?
दे बिदिब्ला नोंथां खोनासं, दै गुबुनले जानाय होनोब्ला जोंनि जिउआव ओ मोनसे गेदेर गिख्रंथाव थासारि मोनसे गेदेरथार गेदेरथार बाथ्रा जेब्ला दैया गुबुन गुबुन महराव गुबुन गुबुन बेस एबा गारजानाय प्लास्टिक जेरै रासायनारि बेसाद आरो बायदि ओ गाज्रिनि गाज्रि मैलानिफ्राय दैया गुबुंले जायो नोंथां। मानो होनोब्ला दैखौ गुबले जानाय ओ जानाय बुंनायानो बुंनायानो जाहैबाय जायनि जाहोनाव दैया मानसि जिब जुनार आरो फोथ फोथारारि मा फोथारनि ओ बायदि बायदि गाज्रि थासारिनि खाय बाहायजाथाव गैयै जायो जायनि थाखाय दैया गुबुंले जायो। जायो, जेरै ओ दै गुंबुंले होनना बुङोब्ला दैमा जिं एबा बिलो जिंफोराव गाज्रि बुस्थु गारनाय जेरै मोसौ बोरमा थैयो ब्ला जिब जुनार थैयोब्ला बेफोरखौ हा सिङाव फबालाफानो दैनि सेराव गारनानै एबा दैयाव गारनानै बेखौ गुंले खालामनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो ओ उदां उदां जायगानि दैफोरखौ जि सुनाय लोंनाय बायदिफोर खामानियाव बाहायनो हायो बेनि थाखाय बेनिखायनो दैया गु बुंले जायो जायनि जाउनाव जोंनि देहा एबा सोलेराव बेरामनि नि बेरामा बांदेरनाय एबा सनदेरनाय जायो। सनदेरनाय जायो दै गुमलेनायनि ओ जाहोनानो जाहैबाय गाहाय जाहोनानो जाहैबाय कारखानानि बिजोंनिफ्राय जोङो ओ दै गुमलेया जानो हायो जायनि जाउनाव कारखानानिफ्राय दै फोरा ओ बाहायजाथाव बाहायजाखांनायनि उनाव थोंजों बेखौ फिन सोदां फिना लाफानो नालानि गेजेरजों दैमा एबा बिलोआव खोख्लैनाय गारहैनाय जायो। बेनि थाखायनो दैया गुबुंले जानो हागौ जायनि थाखाय जों बैफोर उदां जायगा बा बिलो एबा दैमानि दैखौ बाहायजाथावै जायो आरो जोङो फो थारनि दै गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो फोथाराव आबाद मावनाय समाव ओ बायदि रोखोमनि ओ बिरिं-बिरोंदामिनारि जौगानायजों लोगोसे जोङो मा रासायनारि हासारफोर बाहायनाय जेरै जोङो ओ फोथाराव फोथारनि माइ आबादफोराव ओ हासार बाहायनाय ओ आरो मुलै बाहायनाय एबा एम्फू एनलानि थाखाय आबाद फोथाराव मुलि सारनाय फोरनि थाखायनो जोंहा मा ओ फोथारनि दैया गाज्रि जानो जाहैनायनि थाखायनो फोथारनि दैया थांनानै बिलो दैमा लैथोफोरा गोग्लैनाय जायो बेनि थाखायबो दैया गुबुंले जानो हागौ आरो आरो प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिक बाहायनाय एबा जायगाखौ मैला खालामनाय। बेफोरनि थाखायबो ओ दैया गुबुंले जानांगौ जेरै मा जेरै जोङो प्लास्टिकफोरखौ ओ जानला -मानला गारनानै एबा बायजोआव गारनानै। जोङो दैखौ गुबुंले। खालामनो हागौ बेखौ बेफोरखौ जोङो संरैखा। खालामिनि थाखायनो दैफोरा गुबुंले जायो जेरै जोङो प्लास्टिकनि प्लास्टिक बथल एबा। मुवा बेसादआरि। बायोब्ला जोङो फ्लास्टिकफोरखौ लानानै फैयो फैनानै जों इखौ नांगौ एबा मोनसे खै ओ खैफोद गैयै जागायाव ज गारा गारनानै। खौ जोङो सावना होआ जायनि जाहुनाव जोङो नाला एबा ओ गारनाङै जायगाफोराव गारनानै बेफोरखौ जोङो दैफोरखौ मैला खालामो आरो। आरो बेफोर दो नालाफोरनि दैयानो थांनानै दैमा एबा लैथो। बिलोफोराव गोग्लैनानै दैया गुबुंले जायो आरो दै गुबुंले जानायनि गोहोम होनना बुङोब्ला जोङो मा होनो। ओ जुनारफोरनि जुनारफोरनिफाय जोङो मा होनो खहा जायो जेरै जुनारफोरा मा ओ होनो बांसिनानो बिसोरो दैखौ सर ओ गोग्गो दैखौ लोंनो रोङा मानो होनबा सुबुंङै बायदि नङा बिसोरो बिसोरो दैमा दैस दैसा दैस ओ दैमा-दैसानि दैफोरखौ लोङो। बिसोरो बिलोफोरनि दैखौ लोङो जायनि जाहुनाव बिसोनाव बेरामफोरखौ जों नुनो मोनो नुनो मोनो बिस ओ बिसोरो ओ जो सुबुंफोरबायादि। ओ दैखर एबा सोदांनानै दैखौ लोंनो रोङा‌। बेनि थाखायनो बिसोरो बेरामाव गोलैनो गोनां जायो। दै गुमले जानायखौ जोङो ओ मा होनो बेनोल नङा। ओ मिथिंगायारि आबहावानिफ्रायबो जोङो मोननो हायो। दै गुबुंले जानायखौ। नङा होमबा नोंथां। औ औ जेरै जोङो ओ गाज्रि मैलाफोरखौ जोङो जानला मानला बाहायनानै गाज्रि बेसादफोरखौ जोङो दैफोराव गारा होनबा नोंथां औ जेरै जोङो बाजाराव थांनानै नुयै थाङोब्ला नुयो। दैमा एबा बिलोजिंफोराव गोबां प्लास्टिक गारनाय बेफोर प्लास्टिक। फोरानो जाहैबाय मा होनो दैफोराव गैलैनानै दैया गुबुंले जायो जेरै हाफोरखौबो बिसोरो गाज्रि खालामो नङा होमबा नोंथां औ आरो। जोङो मैगंफोरखौ जोङो मैगं बिगुर जाखान्दाफोरखौ। खौबो जों मायाव गारो ओ। दैयावसो थांजों गारो बेफोरखौ जोङो ओ गोनां एबा रैखाथि गोनां जायगायाव गारा जेरै जोङो ओंखाम खालायफोरखौबो जोङो ओ दै दै सेराव गारो दैयाव गारो नङा होनबा नोंथां। बेफोरखौ जोङो। मोजां जायगायाव गारनानै जोङो जोंनिनो थाखाय ओ गोनांथि बुस्थु जों बायफिननो हायो जेरै जोङो ओंखाम खाला मैगं बेगफोरखौ जोङो मोनसे मोजां जायगा एबा जमा ओ दोनग्रा गेदेर जायगायाव दोननानै। ओ फख्रि एबा फिसा दैख'र जावनानै जोङो बेयाव ज गारनानै जोङो मा आबाद फोथाराव जोङो आबाद हिसाबै जोङो मावो ओ आबाद मावनायाव जोङो बाहायनो हायो हासार हिसाबै जोङो मा होमबानिया जोङो हासार हिसाब ओ जेरै जों आबाद साराव हासारनि जायगायाव जोङो रासायनारि हासार बाहायो बेफोरखौ जोङो होबथानो हायो बेनि थाखायनो आरो जोङो आरो मा होनो जोङो ओ जानला मोनला बाहायनाय जेरै बाहायनाय एबा खिगारनाय होनना बुङो जोङो बेफोरखौ जोङो मा खिगारनो हायो खिगारनायखौ जोङो बायजोआव खिया लाफानो जोङो न'आव खिगारनानै बेखौ जोङो आबहावाखौ रैखाथि खालामनायो दे होमबा बि अब्ला नोंथां नोंथाङा ओ आब'हावाखौ आब'हावानि दै गुबुंले जानायखौ बोरै होबथानाय बेनि
अ नोंथां बिदिब्ला आङो दै गुबुंले जानायखौ हो होबथानायनि सोमोन्दै ओ बुंलांनोसै दै गुबुंले जानायखौथ' नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायनानै थांबाय दा बेखौ होबथानायनि राहा बेखौबो जोङो सुबुं माहारि हिसाबै ओ साननाया गोनांथार बेखौ बा बेखौ होबथानाया गोनां दा दै गुबुंले जानाय बेनि ओ जेनबा गाहाय गुबुंले खालामग्रा होनोबा गुबैयै सुबुं माहारियानो थ' बेनि थाखायनो सुबुं माहारिया बेनि सायाव ओ गोख्रों नोजोर बोनाया जोबोर गोनां ओ मानोना ओ जोङो जेनबा सानफ्रामबोनि जोंनि जिउआव जोङो सानफ्रामबो प्लास्टिक बाहायो ओ सानफ्रामबोनि बाजार खालामनाय मैगं थाइगं लायनाय जायखि जाया बिथिङावनो सानफ्रामबोनि जिउआव प्लास्टिक बाहायो बै प्लास्टिकफोरखौ बाहायखांनायनि उनाव ओ दैमाफोराव गारहैनाय जोङो बेखौ होबथाथारनांगोन ओ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बै जेनाखि प्लास्टिक बथल बेफोरखौ जोङो ओ माखासे जेनाखि बाहायजाथाव खामानिफोर जेरै प्लास्टिकनि बथलजोंखौ बाहायनानै बायदिसिना साजाय ग्रा मुवा आ बानायनाय बिबार गायनाय बा बेफोरखौ प्लास्टिकनिफ्राय गुबुन मोनसे मुवा दिहुनफिननाय बा ओ गुबुन मोनसे खामानियाव बाहायनाय बेफोरखौ जेराव मेराव गारालासिनो मोनसे मोजां जायगायाव दोननाय आरो बेखौ बाहायफिननाय बे आदबखौ ओ लानाया गोनां थार आरो बेजों लोगोसेनो ओ जोंनि ओ जिउआव सानफ्रोमबो सुबुं माहारिनि बांबोनायाव गोनां ओ जोंनि थाखाय नांगौ मुवा बेसादफोराबो बांबोदों बेनि जाउनाव जोंनि जायगायाव गोबां कलकारखानाफोर दङ जायफोरल कलकारा ओ कलकाराफोरा बैफोरनिफ्राय उम बैफोरनिफ्राय जेनेख खि गाज्रि बेसाद गनाय रास मुवा बाहायनाय बेफोरबायदिखौ दैैयाव थोंजोङै गारहरो दा बैफोर बायदिनि थाखाय दैया गुबुंले जायो आरो बेखौ जाहाथे बै बायदि थोंजोंङै दैयाव गारहरा बैफोरबाय जि जेनाखि ओ रासायनिक बुस्थुफोरखौ जाहाथे दैयाव गारहरा बिनि सायाव ओ थोंजोङै नोजोर बोनाया ओ गोनां आरो बेजों लोगोसेनो ओ जोङो गोबां बिफां लाइफां गायनांगौ ओ बिफां लाइफां गायनायनि जोहैबो जोङो ओ जोंनि जेनाखि दै गुबुंले जानाय बेखौ होबथानो हायो जेनाखि ओ हाद्रि ओ दैयावहाय थोंजोङै ओ हाद्रि बा हामा माथा बायदिफोरा अखा हायोब्ला जेनबा बिफां लाइफां ओ गैयाब्ला बैसोर दाइरेक्ट सुस्रानानै ओ दैमा सिम लाङो जायनि जाउनाव दैमाया ओ गुबुंले जायो ओ गुबुंले जानायनि जाउनाव बै दैखौ ओ लोंग्रा जेनाखि ओ माखासे ओ जिब जुनार बायदिफोरा गोबां खहा जानो हागौ आरो बेजोंलो ओ बेनिखायनो जोङो बिफां लाइ गायनांगौ आरो जोङो ओ बै दै गुबुंले जानायखौ हमथानांगौ बेजों लोगोसेनो ओ जेनाखि आबाद मावनायाव ओ नोंथाङा बुंलांखादों दहायसो सिगाङाव रासायनारिक हासार बाहायनाय बैफोर बाहायनायखौ होबथाथारनांगोन मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जेनाखि हायाव रासायनारिक हासार बाहायोबा आबाद मावनायाव बै आबाद मावनायाव बाहायनाय आरासायनारिक हासारफोरा अखानि दैजों सुस्रलांनानै थों जों दैमानि दैयाव थाङो दा बैफोर दैमानि दैयाव थाङोब्ला दैया गुबुले जायो बिसगोनां जायो जायनि जाउनाव बैफोरखौ लोङोब्ला सुबुं माहारि बा जिब जुनारफोरनि खहा जानो हागौ बिनिखायनो ओ बेफोरखौ होबथानाया जोबोर गोनां आरो ओ जेनाखि ओ रासायनारिक हासार बाहायनायनि ओ सोलायै जेनाखि ओ बानायजानाय हासार ओ गोबोर खिनि हासार बा बोरमा खिनि हासार बायदि खिनि हासारफोरखौ बाहायनानै जेनाखि मैगं थाइगंनि बिगुरजों बाहायनाय हासार बैबा दिखौ बानाय बै बादि हासारखौ जोंङो आबाद फोथाराव रासायनारिक हासारनि सोलायै बाहायनांगौ बेनि अनगायैबो जेनाखि खि ओ लांदांव खिनाय बैफोरबायदि ओ हुदाखौबो सुबुं माहारिया गारथारनांगोन बैफोरबायदि लांदाङाव खिनाय बायदिफोराबो अखानि दैजों सुस्रलांनानै ओ दैमानि दै दैसा बिलो बिलोमा आरियाव थाङो ओ जाय फोराव ओ जायफोरनि गेजेरजों दैया गुबुंले जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जेनाखि ओ दैनि जेखौ जानला मोनला बाहायनाय बा दैयाव जानला मानला दुगैनाय बा गेसाव बुस्थुफोरखौ गारनाय बैफोरनिफ्राय ओ थोंजोङै गोजानाव थानांगौ जेनाखि जिब जुनारनि गोथै देहा बा बायदिसिना मुवाफोरखौ जोङो दैयाव गारोब्ला बै दैया दैयावनो बै जिब जुनारफोरनि गोथै देहाया सेवनानै बै दैखौ गुबुंले खालामो बेनिखायनो जोङो मा बै दैनिफ्राय ओ दैयाव जिब जुनारनि गोथै देहा बा बायदिसिना गारनायखौ जोङो थोंजोङै ओय होबथानांगौ बेजों लोगोसे जोंहा माखासे बेसरकारि फसंथानफोर थायो बैसोर फसंथानफोरा जेनेबा दै गुबुंले जानायनि सायाव जेनाखि सुबुंफोरखौ जो ओ साग्रिद थोंजोङै होनो हायो मेल मिथिं लानानै आरो बै मेल मिथिंफोरनि गेजेरजोंनो सुबुंफोरखौ माबोरै दैखौ ओ गुबुंले खालनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बा दै गुबुंले जानायनि जानायनि जाहोना मा बेफोरखौ सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गियान होनांगौ आरो दैखौ सरैखा खालामनायाव हेफाजाब होनांगौ बेनि आरो बेजों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरनि ओ सायाव बेबायदिनो फरायसालि बायदिसिनायाव नि फराफारियाव जोङो दैखौबो माबोरै साखोन सिखोन लाखिनांगौ बा दैखौ माबोरै बाहायनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै फराफारि सोसनना होनांगौ आरो ओ बेबायदिनो जोङो मोजां मोजां ओ हाबाफारि ला